नोंथां औ खोनादोंना नो थां
औ खोनादों नोंथां। नोंथाङा ओ दा दसे सम फ्रिबा आं नोंथांजों मोनसे टपिक नि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा हागोन ना?
औ नोंथां हागोन दे फोरमाय।
औ दा जोङो जो ओ मोनसे बैसागु फोरबो बैसागु फोरबोनि सायाव सावरायलायसै ना नोंथा
औ नोंथां हागोन दे
औ दे दा बैसागु होनोब्लाथ' जों बर' हारिया गोदो गोदाय आजौ आजै मोननि समनिफ्रायनो फालिबोनाय बे बोथोरारि फोरबो होननानै मिथियो नोंथां दा बे बैसागुखौ फोरबो बा बैसागु बोथोरखौहाय नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माबायदिहै फालिनाय जायो बेखौहाय नोंथाङा ओ एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां जो ओ ओ बैसागु फोर ब्ला जोङो बेनो आरो बर'फोरनि बे मोनसे देरसिन फोरबो आरो बेखौ जोङो गासिबो ओनसोलावनो नु फ्रामनो मोनो आनो फ्रायानो नुफ्रामनो मोनो आरो जों बेखौ
औ नों
ओ जे ओ एप्रिल दाननि जोङो जिबा जिबा थारिखआव फालिनाय जायो आरो बेखौ जोङो आरो बैसागु होनब्ला ज जोङो मोननै रोखोमनि फालिनाय जायो जेरै ओ मोस सौ बैसागु आरो मा बैसागु आरो गिबि खेबानो जों मोसौ बैसागुखौ फालिग्रोनाय जायो आरो ए मोसौ बै गुखौ जोङो फालिग्रोनोबा गिबियाव बेखौ ओ गिनाय जायो आरो मोसौखौ बेयाव थु खैनायाव जों गोबां दाम मुवा नांगौ जायो आरो जेरै जोङो बेरे फुङाव सिखारनानै जोङो ओ देहा एसे साखोन सिखोन सिकोन जानानै नि जिनो बै मोसौनो थुखिनो थाखाय जोङो बायदिसिना मैगं ओ जेरै पानेलाव हालदै फान्थाव दिग्लिलिथिपात थाराय बिदि नांगौ जायो आरो बेफोरखौ जोङो फिसा फिसा खाना लानानै औवाजों बानायनाय खाथि फिसा फिसा जिरनानै जोङो बेखौ माला सुयो आरो। मालाखांनानै जोङो। आरो मोसौनोबो गान बे मालाखौ आरो जोङो न'नि उखुमन्दा आरो मोसौ गुलियावबो खाना दोनो आरो बेखौ। आरो बेनि उनाव जोङो मो मोसौखौ थुखैनो थाखाय दैमा फुख्रि फारसे लाना थांनाय जायो आरो। जे मोसौनि मालिक एबा। मोसौ लावखारा लाङो। खालि जोङो याव मोसौ थुखैनायाव ओ गोदोनि खुगा मेथाइ मोनसे दोङो आरो। बेखौ खननानै जोङो दिग्लिथि बा जों खनो आरो बे मेथाइखौ। आरो बेनि उनाव जोंङो मोसौ बैदिनखालि उदाङै हें होयो मानो होनोबोला? जोङो जे ओ बेलेग दिनाहाय जोङो मोसौ खौ दोनदाल होनाय जायो फोथाराव। खालि जोङो मोसौनि सान नालाय बेनिखायनो जों मोसौखौ उदाङै हेंगारना होनाय जायो आरो। आरो बेनि उनाव जोङो औ। जेब्ला मोनायाव मोसौ खानो समब्ला। ओ मोसौ मोसौनि थाजिरं। फागा होननाबो मिथिदियोदिसुन जों बेखौ। अ बेखौ जोङो मोसौनो बावो आ रो। आरो बिदिनो आरो आरो बेनि उन खालिनि जोङो जा एक थारिक बे खालि जोङो बायदिसिना एकस' एकथा जोङो, ओ गोखा गोखै मैगं एबा बिलाइ बिदि खांथिंनानै जायो। बेयाव जोङो जेरै खुंखा बिलाइ, दिंखिया। हेलांसि औ नो खुनथा बाय-बायदि सिना मैगं गोखा गोखै खा खांथिंना जायो आरो संना। बेखौ ओ बांसि सोरहाबा बेदरदों जायो। सोरहाबा ओरैनो गोजा जायो आरो। बे गावबा गावनि गोसो मथेसो आरो। आरो बेनि उनाव ओ औ बेखौ बेखौ खोनानो मोन्दों जे बेफोरखौ जानो हायोबा जोङो ओ देहानि गा ओ गावनि देहानि जोङो बेमार आजारनिफ्राय बारग'ना मोनो होननानै। ओ आरो बेनि बेनि उनाव जोङो ओ मु बेनि उनखालिनि फाय जोङो मोसानो थाखाय थियारि जायो आरो जेरै फुङाव सिखारना ओ ओ गाव बाथौ मन्दिराव एबा थानसालियाव न'खरनि ओ खाला लागायो एबा थागि होयो आरो। ओ बेनि उनाव जोङो ओ गामिनि थामसालियाव एबा गखाय मन्दिराव जोङो ओ
औ
जोंनि ओ बे बोसोरा मोजां मोजाङैनो बारग'थों होननानै। आरो आरो जोङो ओ बिदिनो आरो ओ मोस बिनि उनाव जोङो गोदोरनाव जोङो बोर लायो। आरो गोदोरा उन्दैफोरखौ बोर साबस्रियो आरो।
औ नंगौ नोंथां बिदिनो जोंनि जोंनि ओनसोलथिंबो बिदिनो जों बैसागुखौ फालिनाय जायो जेरै नों थां बुंनाय बायदि ओ सैथ्र दाननि सैथ सैथ्र दाननि जोबथा अक्ट'खालि जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो माने मोसौ सौ बैसागु इदिनखालि जायो जोंना। ओय दिन खालि माने ए इदिनखालिनि ओ सानसे सिगाङावनो जोङो जिखिनि नांगौ जानाय मोसौ थुखैनायाव जि नांगौ जानाय लाव फान्थाव हालदै ए।
औ दिग्लिलिथिबाद औ।
फोर बिलाइ बेफोरखौहाय जोङो बुथुमनानै लाखानाय जायो। माने जाय दिनखालि मोसौ थुगोन ओइदिनखालि माने फुङावनो हास्लाबनाय जाया नालाय बेनि थाखायनो जोङो सि सिगाङावनो बेखौ बुथुमनानै लाग हरनाय जायो नोंथां। ओनिफ्राय। ओ फुङाव जोङो सिखारनानै जाय दिनखालि मोसौ थुखैनाय बा सैथ्र' दाननि जोबथा अक्ट' इदिनखालि जोङो फुङावनो ओ दुगैस्र' लोबस्र' खालामनानै ओ बे जाखिनि मोसौ थुखैनायाव नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ जोङो बु थुमनानै दोननाय बेखौहाय जोङो मोनसे सान्द्रि बा संग्रायावहाय जमा हैै दिहुननानै बेखौहाय जोङो ओ हास'नानै लानाय जायो। आरो ओ बे खौहाय रायदों नङाब्ला औवानि बे
खाथि औ औवानि खाथि
बायदि सैनानै बेखौ माला सुरै सुनाय जायो। ओं उम मोसौआ जेनेबा न'खराव बेसेबां दङ' बेखौहाय ओ हिसाब खालामनानै ओ मालाखौ सुनाय जायो बा मासे से मोसौआव मोनसे माला बेबायदि सुनानै जोङो रेडि खालामनानै लानाय जायो। औ ओमफ्राय बेनि उनाव जोङो आरो ओ मोसौनो ओइनखालि जोङो फो थाबो फुननाय जायोबा मोसौनि मोदोमावहाय जोङो ओ इदि गोसोम रं होनाय जायो बेनि था खायनो जोङो बे गोसोम रं खौहाय थौ बा साराय बेफोरनिफ्राय जोङो बे खिथुनि गोसोम हांगार खौ जोङो एरख'नानै बि खौहाय थाव गुबैजों बा जानाय थावजोंहाय लगायनानै लागायनाय जायो मोजांनो। बेनिफ्राय आरो लोगोसे नों थांमोननिथिं बिदि खालामो ना खालामा मोनथिया खिन्थु जोंनिथिं बिबायदि खालामो। माइब्रानि माइरंखौ एसे सोमनानै माने एवनाय जायो माने सबाइ गोरान होनो सौराय इसखोबो जोंनिया मोस थुखै खालि माने मोसौनो
औ बिदिथ' जोंनि हालामायाव बि फोरबायदिथ' खालामा खालामनाया।
औ ओमफाय बिदिनो माने बे खौहाय जमा लांनानै माने सानद्रि बा बेयाव लानानै थांनानै दै गोथार लानानै मोसौखौ सारस्रांनानै मालाखौ गानहोनाय जायो मोसौनो बाय गानहोना नाय मोसौखौहाय आरो बे लांनाय फोथा जि फोथा गोसोम खालामदोंमोन बेखौहाय मोसौनि मोदोमाव थुनानै होनाय जायो बेनिफ्राय बेखौ मोसौखौ जोङो थुखैनो लाङो लांनानै बिदिनो बैसागु मोसौ बैसागुआ बिदिनो जोबनानै थाङो आरो आरो ओइदिनखालिनो जाय दिनखालि मोसौ थुखैदों इदिनखालिनो जोंनिया बे नोंथां बुंनाय जे गोखा गोखै जानाय होनो खुंखा जानाय होनो ए बेफौ इदिनखालि जानाय जायो आरो जोना मोसौ थुखै खालि जानाय जायो आरो नोंथां बिदिनो मेगं फोर जेरै थिब्रु खिफि बेन्दों मानिमुनि ओमफाय बिदिनो खाथि खालायाव मोन मोननाय गोदोथ' एकस' एकथा बिदि खांनानै जायो होनोमोन खिन्थु दानिया समनि आंखालजों लोगोसे जि खाथि खालायाव मोनो बेफोर मैगंफोरखौनो जों बु थुमनानैहाय माने जानाय जायो आरो नोंथां जोंनिथिंजाय बिदिनो सोरबा ओ दानि जुगावथ' एभेलेबल बेदरफोरबो मोननाय जायो नालाय बेदर फोरजोंनो बांसिन बिदि जानाय जायो आरो नोंथां औ ओमफ्राय बिदिनो मोसौ थुखैखालि थांबाय जोंना मोसौ थुखैनाय आरो लोगोसे खुंखा जानाय बियो थांबाय बिनि अखानायै फैबाय बैसागनि एक थारिक ओय दिनखालि जोङो माने बयबो फुङावनो न'खरनि गासैबो सि खारनानै फुङावनो न'फोरखौ साफा सिबस्रांनानै सुस्रांनानै ओ गावबो साफा जानानै न'खरनि थानसालि बा ओ मन्दिर बेफोरखौहाय जोङो साफानो सिबनानै लिरस्रांनानै लानानै ओ बावथाय मुवा जि हायो बेखौ जगार खालामनानै जोङो इसोरनि मुङै बावथाय मुवा होनाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
ओ बावथाय मुवा बावनानै बिनिफ्राय जों जोङो इसोरनाव आर'ज गाबो जे जोंनि बे गोदान बोसोर इसोरा मोजाङैनो मो जां बारग'लाङो बेखौनो आसा खालामनानै जों इसोरनिसिम जोंनि जिखिनि बावथाय मुवा होनाय बेखौहाय गथायनानै जोङो गावजों गावबो खुलुमस्रांलायनानै गिदिरा उन्दैखौ उन्दैया गिदिरखौ बिदि बोर होलायनानै माने जोङो ओइदिनखालि माने बे फुजाखौ होनाय जायो आरो नोंथां न खराव। आरो बिनि अनगायैबो न'खराव होखांनानै जोङो गामियावबो गामिनि मन्दिरफ्राव जोङो बयबो ज'यैहाय माने गा न'- न'आवखौ बयबो खायो नालाय आरो गामियावबो जोङो आलदा होयो मन्दिराव। बिदिनो गामियावबो थायो जोंनिया दौरि दौ- सि आसारि गोथारि बिसोरो। माने गामिनि मुङै माने जिखिनि बावथाय मुवा जगार खालामदों बेखौहाय बाउनानै होनाय जायो आरो लोगोसे गामिनि गासैबो जयै गथ' गथाय बयबो ओ आर'ज खालामनाय जायो आरो ओइदिनखालि जोंना।
औ नंगौ नोंथां।
औ बिनि उनाव ओइदिनखालि बेयावनो फुजा होनाय मानाय खुलुमलायनाय बेयावनो जोंना सानसेया जोबनानै थाङो आरो नोंथां।। बिनि अखानायै फैबाय बै बैसागनि नैथि सान। ओइदिन खालिसो जोंना माने रंजानाय मोसानाय बेफोरो जानानै फैयो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बे ओ नैथि साननिफ्राय जोंनिया रंजानाय मोसानाय बेयो जा जानानै फैबाय बयबो न' न' मोसायो। बयनिबो न' न' थाङो। मोसायो बेनावबो ओ जिखिनि जानाय लोंनाय जगार खालामो बेखौ जानानै फैयो लोगोसे जोंनि ओन ओ बैसागु बोथोरावथ' मिथिखागौ। जोङो माइब्रा बिदै मोनो बयनावबो। बेखौनो जायनाव दं बेनाव लोंसि गोन जायफोरा माइब्रा बिदै बा जुमायफोर लोङा बिसोरो माने साहाफोर बिस्कुटफोर बा थान्दाफोर बिबायदि जायनाव जि होयो बेख खौनो लोंनानै फैयो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां। नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जानोस जै नोंथां जोंनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम दे गोजोन्थों।